औ बोरै
ओइ नै नोंथां थाइजौ हाननो नागिरदों
अ थाइजौ खाजि जासिगोन नामा?
खाजि माने थाइसे थाइनै दंमोन ना बिफाङाव बेखौनो हानबायनो नागिर दो थाइजौआनो गोमागु लायबाय
गोमाबाय
उ हान्दोंमोन सिरिनानै दैआवसो हाबबाय
मोजाङै बोरिनिखौ हाननाय नुदों बोरिनिखौ हान नोंथां
ओरैनि माने दै गोजाना खाथियाव
गोन नोंथाङा
औ मोनजादियासिनो नोंथां आहा मोन्जा दिया
हानबावदो नोंथां दैयावलाय ना गैया नामा नोंथां
नायाथ' दङ इनै फिथिख्रि मागुर सिंगि नास्राय रौ दंजोबो दैयावलाय
हगार-हगारदों नामा नोंथांमोनहा
औ नोंथां आं हगारदोंमोन दाख्लैहाय बायना
ए जोंहाबो हगारदोंमोन नै
ए औ नोंथांमोननाव आलासि फैनाया थांबाय
थांबाय थांबाय
ए मा मा जाहो जाहोखो लोंहोहरखो नों थांलाय
ओद जेबो गैया मैयानि जाम्बु फिथिाइखौनो एसे जाहोहरदोंमोन नोंथाङालाय फ ख्रिखो बेसे गुवारथो जावखो ना हगारनायालाय
ओ दा खैहायनो
नोंथांनि आवासा फैयाखै नोंथांआ मोजां लायाखै
माबायाव दंमोन नोथां
हो
खोनादों
मोजां खोनायाखै मबेला लानो हागोन नोंथांनिखौ मोजाङै खोनानाय जायाखै नोंथां
दासो मोजां खोनादों नोंथाङा दहाय मोजाङै खोनानाय जायाखैमोन नोंथां।
उम नोंथाङा मा होनोमोनलाय फख्रिखौलाय आङो बिदिनो थिन बिगासो जावहोदोंमोनहाय नोंथां जेसि पिजों।
ए इदिसो जाहैबाय जोंहा बांद्राय गुवार जावाखै नोथां। एसे फिसायैनो जावनाय जादोंमोन नों
उम जावनायालाय जावहोदोंमोन नों थां नाफोर इदिनो फिसिलाबायना नै एसे जासाबलाबायनोसै नाफोरखौनो इदि न'आव।
औ मोनजायोबो ना नोंथां आरो फुवान होबाथाय जायैबाय एरो ना नोंथां।
उम एरनायालै एरो आरो उनाव फाननोबो हायो ना।
औ नोंथां फाननो हायोथ' आरो उम हायोथ' आरो बुरजा बुरजा
औ औ। नोंथां नोंसा न'आव मा संबायनो नागिदों? मा ओंख्रि?
मा ओंख्रि संगोन मिनथिथ'आ खार' खान्दाय बिबारखौनो संनो नागिरदों दां नोंथां।
ए जोंहालाय अनला ओंख्रि संनो नागिदों आरो ना। अनला ओंख्रिजों मेवाइ। माबा ओइ औ माइरंखौ माबासिगोन आरो सुखांबाय सुखांनानै दोनदों इखौ दा उवालाव उवालाव देनांसिगौल' जोङो।
उम गैया नामा जेबोफोर मेवाइल'। अ अनलाल' नामा नोंथां?
अनलाजों मेवाइ ओमफाय इदिनो आलु भाजाफोर होलाबायनोसै।
औ होदो नोंथां इदिनो।
औ नोंथां एसे बार बारदों ना नोंथां नोंसिनिथिं?
बारदों बारदों ओं।
ओ जोंथिंबो नै बारदों नोंथां बारदों।
बार बारगासिनो नै दा नै लामायावबो गथ'फोर साइकेल सालायथिंलागासिनोलै। बोरैबा बाथ बाथा।
उम
इदिनो गथरा दस्टु जाफुसो
उ
फख्रि खाथियाव थान्दा जायोना नोंथां दा
उ जायो जानाया। बेखायथ' दलङाव नै जिरायनानै दंबाय दं।
दलं ना होनो आदार होआखै नामा नोंथां।
ओ दलंआवथ' जोंना बिदिनो जानसो नालाय बेलाय आदार होआबाबो जायो हाग्रानि नालाय बाय
अ नोंथां बिदिसो जाहैबाय होनबा आंलाय न'नियावसो दंसानदों दों होननानै
न'नियाव दंमोन नै दासो फैदां द'लंङाव
ए नै आंहाबो न' सिङावनो बाहेराव गोखैखथियाव जेनना दं बिराद मोजां थाइजौ गोमोन खान्थाल गोमोन अ नुबाय थयो आरो नोंथां।
उ
बेखेवबाय आं
आमलाय बिफांनि खाथियावसो दङ।
ओमफ्राय सुजुनानै होन होनानोनो माबाखौ हरनो थिनस'खौ हरबायमोन ए औ नोंथां देर थिनस'खौ हरबायमोन ओमफ्राय बियो माबा मोनहानि मा होनो नोंथां जिरायनानै दं आङो। इदिनो थिनस हैनो
एसे दावराव खोनादों नोंथां।
हो
दावराव खोनादों।
नोंथां नै रां मोनदोंमोन आं एसे दाख्लै माइ गायनायनि।
उम
बैसानाव गायनाया नोंथांङा मोन
मोननायालाय मोनाखैलै नै थां
आं मोन मोनबायमोन नोंथांनै होफैबायमोन आंनो नोंथां।
सोमोनखो
नै मोनबाय। औ। मोनबाय। औ औ।
मोजाङानो होनबा आं मोन आहा मोनाखै खोमादांहाय माथो फैयाखै।
ए आंना नै बाजारस सासे जानायासो होफैदोंमोन आंनो नोंथां ओंखायनोसो दावराव खोनादोंमोन।
ए ब्रै ब्रै फैदों।
औ नोंथां।
थाइब्रै। थाइब्रै होफैदों ओम मोजाङा नोग' मालाय आहासो नै दाबो होफैजायाखै।
नोंहाबो मोनग्रै मोनगोना नोंथां थाइब्रै।
औ मोननायालाय मोनगोन दे मोनगोन। हाथाय बाजाराव माला थांगोन नोंथां?
नै माथो थांनाया बै समबारावबो थांनो हायो नै नोंथां। नोंथाङा थाङा नामा? हाथाय बाजाराव लाय।
रांफोरा जायोबालाय थांजागोन।
नोंथाङाबो मोनगोन माथो।
उम एसे जमायनसै ना। ज' थांसै ओमफाय।
अ नङाबा एसे गोबाव थानानै थांसै नामा? लोगोफोरजोंनो नोंथां।
औ औ लोगोफोरजों ज' ज'नो।
औ नोंथां।
उम।
थांसैमोन आरो।
उम।
नोंसोर नोंथांमोन थां माने आंबो थांफानो हागौमोन आरो
उम
खबर हरलायनांगौ आरो ना
औ खबर हरलाय नांगौ थ आरो
थायालै आखाइयाव बिसोरबो रांफोरानो दसेनो बिरलांबाय थायो
उम
थानोनो नागिरथारा दसेनो जानाय लोंनायावनो
औ
नोंथाङा जानाय लोंनायाव बाहाया नामा नोंथां
बाहायो नोंथां मैयासो बाहायनो हांबाय बेफोरखौलाय बेफोराव बाहायाबालाय अबाव थो बाहायबाव नंगौना जोंनालाय जानाय लोंनायल'खासो
औ नोंथां बिदिनो बिदिनो जाला जोबबाय
उम संसारनि माइयालाय
औ
नोंथां खांख्राय जागोना जाया नोंथाङा
जायो
जोंथिं नै खांख्राइ गुदुं बिराद दं जायो जानाया खन नांगौसोल' जोंथिं
या दा
र' दा खन नांसिग गोन नोंथां
औ खुनोदे दे नोंथां आं इ एसे जाला
ओ औ नोंथां मा होनोमोनलाय ओ नोंथां मोनथि ना ओंखाराखै
जि गुरदोंमोन जोंख जाय बाजैमोन जानायफ्राथ' दहायो ना
हम
नोंथांमोनख गुराखै नामा
जोंथिमबो गुरदोंमोन मैया
ए जोंखैबा गुरदों मोनदोंनाा आं एसे जानो आन्था जानो आन्था एसे सोनाय दोंमोन आं
उम
बिराद आं गुरहैयासैना नोंथां बानानै
उम उम
बिदिनो थानाय जाबाय
बानायानो गिदिर खोथा
एसे सान्दुंबो दुंदोंमोन ना नोंथां? गायनाय गुरहैनाय जादिया आङो दा बायोलै बिरादनो ना गुरनो।
औ बानायालाय बायो। मेङोबोना बिरादनो।
देहायानो। उम नोंथां। देहायानो जायाना नोंथां।
औ। बुरिनोबो हमबायना नोंथां।
औ हमबायथ' आरो एसे नोंथां।
उम गायो फुयै सिंनस्रिफानो दमलाय लांबाय।
दंबायथ' आरो मावनांगौना गआ एसे। माबोला मावनो गबावगोन एसे आजादि आजादि मोनजागोनसो सानबाय आं नोंथां।
उम।
नोंथाङा गायनाय फुनायाव एसेबो मेंथारा नामा एसे नोंथांखौ मावथारनाय नुदों माथो आं देग्लाय।
मेंनायाथ' मेङोहाय नोंथां नाथाय। सायावसो नुवाना सिङावसो मेंनायाथ'।
सानसे गायबाय फुबाय दा सिखारनो हाला नोंथां।
औ नोंथां हरावसो मोदोमफ्रा साखे सुखे जाबाय थायोना।
जेरैबो थाल मोनखाया नोंथां औ। सिखारनोबाबाबो सिखारथारनांगौना थाब थाबनो।
औ नै नोंथां। खामानि मोनसे ओंखारलायबाय आंहा।